नोंथां औ खोनादोंना
औ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ नोंनाव ओ फन खालामनाय बा कल खालामनि जाहोना जाहैबाय मोनसे आयदायाव सावराय रायनो सानदों जेरै जोंनि जेनाखि ओ सोलोंथाइ बिनि सायाव एसे सावरायनो सानदों
औ बिनि सायाव एसे सावरायनो सानो औ नोंथाङा हागोन ना औ
औ दा बिदि
औ दा बिदिब्ला आंनो जागायजेनोसै नामा नोंथां औ जागोन जागोन नोंथां जागोन
औ नोंथां
औथां औ दा जोङो नोंथां ओ जोंनि जेनाखि सोलोंथाइ औ
जोङो गोबां बिथिङाव नुनो मोनो जेरै जोङो फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लाना
नै सोलोंथाय लानो हायो औ बा गुबुन जेरै माबाफोर
बेफोराव थांनानै जोङो सोलोंथाइखौ लानो मोनो लानो हायो आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदि दङ आरो नोंथां
औ नोंथांनि सोलोंथाइ लानो थाखाय औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ
औ औ दा बिदिनो आङो बुंनो सानदों नोंथां सोलोंथाइनि सायाव बेखौनो जे औ जेनाखि जोंनि औ गोदोनिफ्राय लानानै औ आथिखालाव औ जेसेबांनाखि जों ओ जेनाखि सोलोंथाइनि औ औ ओ माखासे औ माबाफोर नुबोदों औ बेखौ जोङो गोबां गोदोनिजों फाराग दंसै आरो औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
गोदोनि समाव
गोदोनि समाव जोंनि ओ सोलोंथाइ लानायनि सुबुं सानखोआ गोबां औ खममोन नङा होनबा नोंथां नाथाय दा जोङो आथिखालाव गोबां औ न'खर न'खर सासे नङा सासेखौ जोङो सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनो फरायसालिफोराव थांनानै औ
दा जोङो सोलोंथाइ लानायनि गुबै जाहोनानो बेनो जे नोंथां जोंहा थांना थानाय बा
थानाय एबा जिउ खुंनायाव औ जिउ खांनायाव औ जोङो ओ सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जेबो औ जेनाखि जौगानो हाया औ नंगौ जेरै जोङो सोलोंथाइ गैयाबा औ जों मोनसे हादरखौ ओ जौगासार होनो हाया औ जों मोनसे गाव नि समाजखौ जौगाहोनो हाया औ आरो जों मोनसे गावखौ बा गावनि न'खर खौबो जोङो जौगाहोनो हाया नङा होनबा औ नंगौ दै गैयाबा बेखायनो जों सोलों थाय लानाया जोबोद गोनां बे जोंनि थांना थानायाव मोनसे ओ जोबोद गिदिर बिबान सोलोंथाय लानाया
दा आं नैबेखौ मोनसे बुंनो सानदों नोंथां जोंनि जेनाखि
जायनाखि आथिखालनि जोंनि गामि ओनसोलफोराव जों गोबां नुनो मोनो जेरै सोरखारि फरिनांगौ नङा होनबा नोंथां औ ओ आथिखालाव जों नुनो मोनो जेनाखि भारत सरकारा आसाम सरखार बे सरखारा जोंनो
फरायसालिफोराव सुबिदाफोरखौ होदों जेरै जोङो फरायनायनि सोलोंथाइ ला
सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो दामनाय देनाय लोगोसे ओ गेले नाय ओ क्रिकेट औ औ फुटबल औ बा जोलुर जों बेफोरखौ औ
गेलेनो थाखायों सोरखारनिफ्रायनो बे स्कुलावनो जों बेफोरखौ ओ सोरखार भारत सोरखारनिफ्राय
सोरखारनिफ्राय सोफाना होयो औ नंगौ जायखौ जोङो फुटबल खौ मोननो हायो औ क्रिकेटबो क्रिकेटबो मोननो हायो औ नंगौ ओ स्कुलावनो फरायसालिआवनो औ नंगौ दा बेफोर बायदि गोबांनाखि सुबिदाफोर थासेयावबो औ जोंनि जेनाखि सोरखारि स्कुलफोर औ
जोङो नांगौ बायदि सोलोंथाइखौ जों मोननो हायैखौ नुनो मोनगासिनो आथिखालाव नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ औ औ जेरै भारत सरकारा गासिबो सुबिदाखौ होसेयावबो जुदि बेफोरबायदि ओ सोलोंथाइ नांगौ बायदि सोलोंथाइखौ मोनैनि जाहोना बेनो जोंना जेनाखि जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोन औ नङा होनबा नोंथां औ नंगौ
ओ जोंखौ नांगौ बायदि सोलोंथाइखौ होनो हायाखै जेसेबां जेरै मानि ओ
ओ बिथांमोननाव नांगौ बायदि गावसिनावनो गुन गैया फोरोंगिरिफोरनाव नाथाय दा जोंनि गोदान गोदान जेनाखि जाखांफुनाय लाइमोनफोर औ गोदानै जानाय जेनाखि फोरोंगिरि
बिथांमोना दा ओ जोंनो नांगौबायदि सोलोंथाइखौ ओ होनायखौ जों नुनो मोनदों ओ एसे सिगां समफोराव जोङो बे जोबोद ओ जोंनिनाखि सोरखारि सोलोंथाइ बेफोर गोग्लैसोनो हमदोंसैमोन दा नाथाय जोङो बेफोरखौ ओ ओ एसे मोजाङाव जाखांफिननाय एसे गाहामाव फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ औ दा जोङो ओ
जेनाखि जोंनि सोलोंथाइ लानाय बिथिं बेयाव जोङो गोबां नुनो मोनथोंसै आरो जेनाखि फरायसालिफोर थांनानै जोङो जेनाखि सोलोंथाइ बा सोलोंथाइ लानानै जेनाखि जों गियान मोनदों बेफोरजों जों दिनै थांना थानायनि जेनाखि माखासे ओ माबाफोर बेखौ जोङो बुजिनो मोनबाय जे जों सोलोंथाइखौ मानो लानांगौ दा जोङो थांनानै थानो थाखाय जों गोबां सोलोंथाइ लानानै जोङो गोबां गोबां गुबुन गुबुन जेनाखि खामानिफोर जों बेफोरखौ मावनो हायो जेरै जोङो सोलोंथाइ ला नाय जोंसो जोङो जेनाखि मोनसे खामानिनि बागै मोनथियो एबा बिनि सायाव फरायसंबासो जोङो बेफोरखौ मिन्थियो बा बुजियो आरो बिनि जोहै जों
जोहैजों खामानिफोरखौ मावनानै ओ बेयाव जोङो ओ न'खरखौ बा संसारखौ खुंनो हायो बेफोरनिफ्राय जों सोलोंथाइ लानानै जेनाखि आरजिनाय रां-रूपा बेखौ औ नंगौ नोंथां‌ न'खरखौ सावायनो हायो औ नंगौ
दा नोंथां आ जेनाखि आं बेखौ बुंलांबाय माखासे खोथाफोर थालांदोंबो जानो हागौ दा हाय
औ दा हायोबा नोंथाङाबो नोंथांनि जेनाखि मोनदांथि औ नोंथांनि जेनाखि गियानफोर औ
माबायदि जोंनि सोलोंथाइनि सायाव गोहोम गोग्लैदों बा माबा मोनसे माबा जादों बेफोरनि
जादों बेफोरनि सायाव एसे बुंनो थाखाय आं नोंखौ खावलायनाय जाबाय आरो औ औ। औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा थारखौ बुंलांदों। सोलोंथाइ होनोबा माने दानि समाव माने जोंनि जिउ खुंनायाव जों गोनां नांसिनखोनो मोनसे बाहागो जों होननानै जों बुंनांगोन नोंथां। औ जाय बाहागोखौ जों एंगारनो हाया औ सोलोंथाइखौबो जों गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ नुनो मोनो नोंथां। थां‌ बेनि बेलायावनो जों माने लेखानि गियान सोलोंनाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मा बिब्दिनो मा समाजारि गियान जायखौ जों सोलोंनाय जेनाखि समाजारि गियान सोलोंनाय जेरै फुटबल गेलेनाय बा मोनसे जे मा होनो से मोनसे सोलोंथाइया जाहैबाय सिभिक सेन्स बेफोर खौबो जों सोलोंथायाइाव जों खोख्लैनो हायो आरोखि नोंथां औ नोंथां दा बिनि गेजेर बेलायाव जों सोलो मोनसे सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों गोदोनि दिनाव जों बारा नुनो मोनामोन नोंथां माने सोलोंथाइयानो गैयामोन जायनि जाहोनाव जों गोबां रोखोमनि खोमसि फोथायनायफोर जों नुनो मोनबोदोंमोन नोंथां। औ जायनि बेलायाव जों दानि बायदि सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव जों दानि बायदि गोदान गोदान आदब खायदाजों आबादफोर मावनो रोङाखैमोन। जों बेफोरखौ गोदोनि दिनाव नुनो मोनो आरोखि नोंथां। नाथाय जों ओ सानफा एफा बोथोरा बा समाज सोलायनायजों लोगोसे मानसिनि साननाय हनाया दावगानायजों लोगोसे बेबो सोलोंथाइया जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने लासै लासै जौगाखांबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। औ गोदोनि दिनाव मानि सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय सासे डक्टर जानो थाखाय मा खालामनांगौ मा फरायनांगौ जों बेखौ मिथियामोन सासे इन्जिनियार जानो थाखाय जों मारै फरायबा माबोरै जानो हायो मा एगजाम होनांगौ जों बेखौ मोनथियामोन। आरो सासे पायलट जानो थाखाय जों मा मा एक एग्जाम होनांगौ बिनि सोलोंथाइया बहा जायो बिनि ट्रेनिंआ बहा जायो जों बेखौ मोनथियामोन नङा होमबा‌ नोंथां? औ नाथाय दा जों समजों‌ लोगोसे जों‌ बे फोरखौ सोरबा सासेनिफ्राय सोलोंनानै बा सोरबा सासेया फोरों फैनानै जों बेफोरखौ लासै लासैनो जों मोनथिलांनो हमबाय जोंनि ओनसोलाव गोरों गोराफ्रा माने बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमबाय आरोखि नोंथां दा बेनि थाखायनो मा दिनैनि दिनाव जोंनावहाय साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रिनिबो आंखाल गैला बिदि जाबाय साख्रि बाख्रिया मारै मोनो जों बेखौ मोनथिबाय। बेजों लोगोसे मा जों बे बेखौ सोलोंथाइखौ मोननायजों लोगोसे जोंनि न'खरफ्रा जौगाखांबाय। बेफोरबायदि सोलायनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ नोंथां गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोर सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय मा जोंनि न'खरफ्रा जौगाखाङामोन जोंनि ओनसोला जौगाखाङामोन। बेफोरबायदि रोखोमनि जों जौगाखांनाय नुयैखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां गोदोनि दा नंगौ औ नंगौ थारैनो। औ नंगौ दा सोलोंथाइनि बेलायावबो जों खायसे खायसे मा बिनिखायनो आदा खिदा फरायनानै थायालासे जों आबुङै जों सोलोंथाइ लानांगोन नोंथां। आरो बेथ' जों लेखानि सोलोंथाइ थांबाय बिनिफ्राय मा जों गुबुन मोनसे सोलों थाया जाहैबाय जोंहा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ दं जेरै आबाद मावनायनि सोलोंथाइ गोदोनि दिनाव मा आबादखौ ओरैनो जाबा जुब्बा जास जानो थाखायल' जों गायनाय नुनो मोनोमोन बा मोनसे कमारसियेल बिथिंनि थाखाय जों बेखौ मावनाय मोनामोन। नाथाय समजों लोगोसे जों गुबुन जायगा ओमफ्राय जों बेफोरखौ सोलोंनानै लाबोनानै जोंनि ओनसोलावबो माने गुबुन गुबुन आदबफोरजों आबाद मावनानै माने बेफोरजोंनो गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखि। होननायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां औ गोदो ज हमना लादो। जों गोदोनि दिनावहाय जेनेबा जों ध्रागननि ध्रागननि फ्रुड होनो जायखौ ना ध्रागन नाथाय गायनाय आबादखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनामोन जोंनि ओनसोलाव नाथाय जों गुबुन। सोलोंबोनानै लाबोबाय बेफोरखौहाय जों दा रोंबोनाय रोंनायखाय जों बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलावनो। गायनानै। गाव गावनि न'खरखौ गाव गावनि फिसा फिसौखौ माने बेफोरजों नायनो हानाय जाबाय। बेबायदि रोखोमै माने जों सोलोंथाइ लाबोनानै जों समाजखौ गावनि न'खरखौ जौगाहोनो। हादों आरोखि नोंथां औ औ। लोगोसे आरो सोलोंथाइ होनना बुंब्लावोबा जों मा बेनि अनगा बेथ' थांबाय। बेनो जों गेलेनायनि बिथिङाव जों सोलोंथाइ लानाय जाय सोलोंथाइखौ माने जों। जोंनि समाजाव जोंनि समाज जौगानायाव जोंनि हादोर जौगानायाव जों जोबोद गोनांथि नो। नोंथां औ बिनि बेलायावनो जों गेलेनायनि होनोबा जों जेरै फुटबल गेलेनाय। बा जोलुर गेलेनाय सोलोंथाइ लानाय बेट। सावथुन गेलेनाय सोलोंथाइ लानाय बिदिनो मा काबादि गेलेनाय। सोलोंथाइ लानाय बिदिनो मा बास्केट बल गेलेनाय। सोलोंथाइ लानाय बेफोर सोलोंथाइफ्राबो जोंनि समाज दानायाव जोंनो गोनांथि आरोखि नोंथां। औ बेफोर सोलोंथाइखौ जों जेनेबा। हमना लादो जों जोंनि ओनसोलाव फुटबल सोलोंथाइ बा फोरोंग्रा मावबादा गैया नाथाय जों। बबेबा मोनसे जायगायाव जों थांनानै मोजां गावनि। मा ओनसोलाव सोरबा सासे माने गोसो जानाय। सुबुंखौ जों बबेबा मोनसे जायगा बा बबेबा मोनसे। क्लाबाव जों बेखौ फोरोंथाइ हरनो हायो बै ओनसोलनिफ्राय फोरोंथाइ लाबोनानै। बे मानसिया गावनि ओनसोलाव फोरोंथाइ मावबादा खालामफैनो हायो। बेनिफ्रायनो आरो बे ओनसोलनि गोबां जायफोर सुबुंफ्रा माने गेलेनाय बिथिङाव गावखौ। दावगा होनाय बा गेलेनाय बिथिङाव गावनि लाइफखौ दानो गोसो माने जिउ खुंनायखौ दानो गोसो। लोगोसे बैसोर बेनिफ्राय सोलोंनानै लानो हागोन आरो। मोजां सासे गेलेगिरि ओंखारगोन होननानै आं बिदि सानो आरोखि नोंथां। नाथाय गोदोनि दिनाव जों बेफोरखौ नुनो मोनामोन नालाय नोंथां दा। बेफोरबायदि समाजाव जौगानाय गेलेनायदि। बिथिङाव जौगानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनामोन आरोखि नोंथां दा नोंथां जोंहा सम। समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। नंगौ नोंथां नंगौथार औ औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ दा नोंथाङा गोबां बुंला। बेफोरनि सोमोन्दै जोंना समावबो जाबाय नालाय औ। औ दोनथलायनोसै नामा औ दे नोंथां औ। औ देखनो जाबावनोसै औ।